हेलौ नोंथां औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ
आङो दा ओरैनो दङ नोंथां
अ आंबो ओरैनो दङ नोंथ अब्ला नोंथां जों आङो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना
अ औ सावरायजागोन नोंथां
अ अब्ला माने दिनैनि आयदा होननानै बुङोब्ला माने माइ आबादखौ माने मारै मावोबा मा मा राहाय मावबा मानो मावो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायसै ना? अब्ला गिबियाव नोंथाङनो बिदिनो एसे एसे खिथा एसे खिथाागोगोन नामा माइ आबादखौ जेनेबा मानिफ्राय लानानै मासिम मावो गायनायसिम खिथाग्रोदो दे नोंथाङा
औ जागोन दे नोंथां
औ
माइ जोंहा माइ आबाद होनोबाथ' माइ आबादखौ जोंहा दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो दा बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइ माइ फिथाइ नांगौ जायो जेरै जों खोथियाफोरनि थाखाय बे माइ फिथाइखौ जोङो माइ खोथियाफोरनि थाखाय जोङो सिगांनो जोङो बे बेखौ आलदा माइलि होनो जा-जायखौ माइलिखौ जोङो दोननाय जाखायो बे माइलिखौ जोङो खोथिया फोनो थाखाय बस्थायाव सोनानै जोङो फुख्रि बा दैयावहाय जोङो सोमना दोननाय जायो आरो साननैसो सोमना दोननानै जेब्ला साननै सानथाम जायो अब्ला जोङो बेखौ बोखांनानै हायावहाय आराम मोजां फेनलानानै जोङो थालिर बिलाइ खोबनानै बा जि खोबफिननानै दोननाय जायो आरो गाजा बेरनो थाखाय खोनादोंना नोंथां औ ओमफ्राय आरो जोंहा औ बेखौ जोङो गाजा बेरजासिम जोङो बेखौ हायाव खुरनानै दोनबाय ओमफफ्राय आरो जोंहा दुब्लियावहाय खोथिया फोनो थाखाय जोङो दब्लायसे बा दब्लायनै जोङो हाखौ हालेवना लागोसिगोन हालौवनानै
औ
जोङो हाखौ मोजां दुहु दुहु हाखौ मोजां ज फोमोननानै लानानै जोङो जेब्ला खोथिया गाजा बेरनानै खोथिया फोजानाय जायो माइआ बेखौ जोङो लांनानै खोथिया फैयो आरो खोथिया फोन देरजासिम बा फुजा फुजानाय जाजासिम जोङो गुबुन हाफोरखौ जोङो माइ गायनो थाखाय हालेबाय थासिगोन हालेवबाय थासिगोन। दा हालेवनायाबो जोंहा गोदोनि गोदोनि दिनावहाय जोंहा ट्रेक्टरथ' गैयामोन। मोसौजोंनो जोङो हालौवनानै आबादखौ मावोमोन गोदोनि दिनावहाय
दानि दिनावहायथ' जोंहा मोसौजों फ्राय हालेवनायखौ नुला मानो होनबा ट्रेक्टर मेसिनजोंनो गासिबो हालौवनाय जायो आरो दा जोङो ट्रेक्टर मोसौजोंथ' बांसिन फ्रायग'ना हालेवनाय नुला दानि जुगावहाय जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालौवै हालेवै हालेवनानै जेब्ला हाया मोनहां जायो अब्ला जोङो मा होनो खोथियाखौबो फुना लाखाासिगोन जोङो खोथिया जौगायो नालाय खोथियाखौ फुना लानानै दोनसिगोन ओमफफ्राय हाया मोनोब्लाथाय जोङो गायजानाय जायोबा जोङो आलिखौ मोजां खोना लाजोबनानै हाखौ फोमोननानै जोङो खोथियाखौ फुनाय जासिगोन आरो खोथिया फुनायाबो
औ
गोदोनि दिनावहाय जोङो गोबां मानसिफोर मोननाय जायोमोन दानि जुगावहाय जों खोथिया फुनोबो मानसि मोनबावलासो
बेबायदि जाहैबाय माने फैसा होनानै जोङो खोथिया फुनांगौ जाहैबाय दानि जुगाव खोथियाखौ फुना लाजोबनानै ओमफ्राय माइखौबो माइ गायनायाबो जोङो गोदोनि दिनावहाय मानसिफ्रानो गायोमोन जोङो ज' ज' बदल बा बिदि बदल थांलायनानै दा दानि जुगावहाय जोङो हाजिरा नागिरबाबो हाजिराबो मोननो थांबावला भायार औ आरो माइ गायग्रायाबो दानि जुगावहाय जोंहा मेचिन ओंखारबाय मेचिनजोंबो गायो मेचनजों गायोबा जोंहा सानसेयावनो दस बिगा बिस बिगा बेफोरबायदि गायनो हायो।
औ
ओमफ्राय खोथिया हायाथ' मोनबाय नालाय जोंहा माइखौ गायसिगोन गायनानै जेब्ला माइखौ गायखांोन थाङो अब्ला जोङो आलिफोरखौ मोजाङै आलि जावनो गब्लुंला गब्लुं थानायखौ जोंो आलिखौ होथेना दोनजोबनांगौ मानो होनबा दैया जोंहा अखाफोर हायोबा दैया जमा थानायनि आरो माइयाव दुब्लियावहाय अब्लासो माइया मोजां जागोन नालाय दै थाबाय थाबासो
औ नंगौथां
ओमफफ्राय जेनेबा गायनायाथ' गायखांबाय जोङो गायां खांबाथाय माइआ उनावहाय ओंखारसिगोन ओंखारनानै जेब्ला हाजानाय जायो हानायावबो जोंहा आरो दानि जु खौ माइ हानायनि बेरा माइ हनि फारसेयावबो ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टरजोंनो माइ हायो ट्रेक्टरजों बाहायो सोरबा सोरबा मानसि लागायो हानानै जोङो बिदिनो हाखांबाथाय दुब्लियावहाय साननै सानथामसो दोनो माइआ जेब्ला राननायनि थाखाय आरो माइ आर ना मा रानबा द जोंहा रोगानो रेजें जायो नालाय हानानै साननै सानथाम दोनसिगोन ओमफ्राय रोगानानै जोङो न'आव लाबोनानै मारा होनानै माबासिन आरो बिदिनो दा माइ आबादखौ बेबायदि मावनाय जायो आरो जोंना माइ आबाद मावनाय होनोबा हायेन ओनसोलाव बेलेग हाजो ओनसोलाव बेलेग आरोना हाजो ओनसोलावथ' जोंहा माइखौ दा जोंना जोंना हायेन ओनसोलावहाय जोंना खोथिया फोग्रोननानै लानानै खोथिया फुनानै गायनाय माने डाबल डाबल जाजोबो आरो ना खामानिया ओमफ्राय हाजो ओनसोलावहाय बिदि खोथिया फोना लाग्रोनायखौ नुनो मोना आरोना डाइरेक्टहाय हाखौ हालेवनानै बा हालौनो थ' हालेवनोबो हाया हाजो ओनसोलाव हाखौ जावग्लिनानै दाइारिेक दाइारिेक जों आरो एसे एसे गुदुं गुदुं बानायनानै माइखौनो हायनो राइरक खोथिया फोनाय बायदि फोनानै गाङो आरो माइ गायनाय बायदि जखायावहाय
बे बेबायदि मावनाय जायो हाजो ओनसोलावहाय बा नोंथाङाबो बे माइ आबाद माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना हेल' नोंथां हेल' मोजां होनायाससि नोंदां
औ खोनादों नोंथां औ खोनागासिनो नोंथां आङो खोनाबायना औ खोनाबायना मोजाङै
औ खोनाबाय नोंथां
औ बिदिनो माइ गोबां जेनेबा माइखौ गोदो माबायदि गाय आथिखालाव माबायदि गायोबा मेसिनजों थिन गायनाय जाबाय ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
बिदिनो माने औ आंनि मोनदांथियावबो बेफोरबायदियानो जाहैबाय माने जेनेबा गोदो समाव मानसिफोरा ज' ज' बायलाय लायोमोन जोबोद फुनायमोन नाथाय आथिखालाव माने खोथिया फुनायावबो माने माने बांसिनानो माने बिगियाननि आदबजों बानायनाय मि सिनफोरजों मानि थाबसिन जायो बा खामानिया रेजें जायो बेनि थाखाय माने आथिखालाव मेसिन बु बाहायबाय आरोना नोंथां आरोबाव बिदिनो जोंहा खोथिया हुखांनायनि उनावबो खोथियाखौ मेसिनावनो दोननानै बे आबाद फोथाराव
औ
हाल एवनो थाखायबो आजिखालि माने मेसिन जेनेबा ट्रेक्टर हायो खायफाया पावार टिलार माने बेफोरबायदिजोंनो खामानिया माने सिगांनि जाबोनाय बेखौ नुनो मोनबाय आरोना गोदो समाव हालेवनाया फुंनिफ्राय बा
औ
बिगासिम हालिबाबो माने बिगानैखौनो हानो नागिरो मानेहाय आथिखालाव मा जाखो बिगासे बिगासे हाखौ जोङो मिसिन हाले एवोबा होननानै बुना माने बेनिफ्राय माने दासिमाव आबाद मावनायनि आबा माने गोबां सोलायनाय बेखौ नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां माइ आबाद मावनाया आदबा बिदिनो जोङो मिसिनजोंनो खोथि लाबोनानै मेसिननि गेजेरजों माने गायब्लाबो माने दसेनो हायो आरोना माने दब्लायसे हाखौ हायाव माने माइ गायनो थाखाय माने दसेनो हायो होननानै बुंजायो गोदो माने साब्रै साबा हाजिरा खामला ला
औ
माने मेचिन गायनायनि थाखाय माने
औ-औ ओम नंगौ नोंथां
औ आरोबाव बिदिनो जोंहा हाना जों गैयामोन नालाय माने बिदिनो ज' ज' सावरि जालायोन बा गोदो समाव
औ
हानायावबो माने नाथाय आथिखालाव मा जाखो बेफोरखौबो माने गोरलै आथिखालाव माने गोलैयैनो होनबा खायफा जायगायाव मा मा होननानै बुङो बिदि एक्स' बेफोरबायदि जायगायाव माने हानो थाखाय जोंहा मानसि खम जायो बा गायनो थाखाय मानसि खम जायो। बेफोराव नायनानै माने बियानारि